औ
हेलौ गोजोन मोनाबिलि नोंथां हेल हेल'
अ खोनादों नोंथां।
मोजाङै दंना?
मोजाङैनो दं नोंथां। मोजाङैनो दं नोंथां ओ नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलि अ दिनै साना मोजाङैनो थांबाय नोंथां।
गोजोन मोना नाय थाबाय औ
अ गोजोन हामलायनाय बाउहरबाय बेनिफ्राय ओ गरम जि गरम बेनिफ्राय नोंसो नोंथाङा ओंखाम जाबायना जायाखै?
ओंखामाथ' दा जाथ'वाखै ओ एसे लेट जायो दसथासोआवसो जानाय जायो नालाय नोंथाङा जाबाय नामा?
आंथ' जाबाय जानायलाय।
ए एफा थाब जाबाय न'था उन्दुनाया खैथासोआव उन्दुयो
उन्दुनायाथ' मालाबा बार'था मालाबा एगार'था बेबायदि आरो मालाबा गोबावबो जायो औ नंगौ।
थाहैबाय नालाय बिदि नामा।
अ बेबायदिनो आरो माने आरो फुङाव गोख्रै सिखार देखाय नो आरो।
उम
गोख्रै सिखार नांगौ जानायनि थाखाय गोख्रै अननाय जायो।
एथासोआव उन्दुयोबाथ' बांद्राय उन्दुनाय जाया माथो थाब सिखारफिनोबा
बेबायदिनो जायो अ माने एगार'था एगार'थाआव उन्दुनाय जायो
ओम सासे मानसिया ओरैनो आं मिथिनायाव द' घन्टाखो मोजाङै उन्दुथारनांगो
अ बेथ' नंगौ नंनायालाय
देहानि मोजांनि थाखाय आरो
औ माने मिलायनांगौ जायोना आरो
ओम
ओरैनो उन्दुनायाथ' दो ओ आद घन्टा बा नौ घन्टा उन्दुनाय जायो आरो न' घन्टा बारा जाया आद घन्टाया जायो आरो
अ होनब्लााथ' मोजाङानो
नंगौ नोंथां मानना मिलायनांगौ जायोना एसे
ओम देहाफोरााथ' मोजाङैनो दङ?
दा बर्थमान थिगानो नोंथांनिया?
आंहाथ' एसे बैसोबो जाबाय नालाय ओ देहाफोरा माने बेरामफोरा साबदेरनो हम
एसे साबदेर बोबाय
सुगार सुगारनि एसे प्रब्लेम दङ हाई बि
अ नोंथां बिदिबाथ' नोंथांनि
ओम
होनबाथ' एसे खस्थआनो जायो नोंथां?
मुलि जाबाय थानांगोजायो सुगारनि आरो हाओ हाओ हाई बे हाई प्रेसारनि सानफ्रामबो जायो फुङाव सिखारनानै गिबि खामानियानो बेनो जाबाय
अ बेनिफ्राय औ दे नोंथाङा इस एसे एक्सारसाइस खालामोना खालामा नोंथाङा?
एक्सारसाइसखो सम सम खालामो सम सम खालामो आं गेजेराव जिमावबो फैग्रा खालामदोमोन जिम ओ आरलि ओ फाइभ ओब ओ पासथा बाजायाव फुंनि पासथा बाजियाव ओ जोंनि खाथियावनो जिम सेन्टार दं नालाय फुंनि पास स्था बाजायाव आङो जिमाव फैयोमोन से घन्ट टा बा से खावसे घन्टा जिमाव बिदिनो बे ओ मा होनो बेखो बे खारग्रा मेचि
ओ ओ ओ अ बेनो आरो हाग्रा अ आंबो बारा एसे बावबायमोने ट्रेड ट्रेडमेल होननानै बुङो
ट्रेडमिल ट्रेडमिलाव खारो ओम नैजि नैजि मिनिटनि ओ नैजि मिनिट खारो आरो खारो माने बांसिनैनो थाबायो एसे गोलोमबा देहाफ्रा एसे फ्रि जायो आरो
एसे अ मोजां मोनो आरो आंबो बेबायदिनो फुङाव औ नोंथां
उम
बेबायदिनो आरो आंबो एसे अ एसे सिखारनानै एसे खारो खारनानै
ओ
एसे एक्सारसाइसबो खालामो आरो लामायावनो जोंनि जोंथिं थांनाय लामायाव एसे बेबायदिनो आरो फुङाव सिखारनानै खारो बेनिफ्राय आरो दसे थानानै ओंखारनानै डाइरेक्ट कलेजावनो थांनाय जाखायो आरो
खिन्थु थांनाय मागो दाननिफ्राय थान्दाया एसे बारा बाराद्राय जानायखाय
अ
माने फैनाय जायासै बन्द' थाथ'नाय बायदि जाबाय जिम खालामनाय जाथाराखै
थान्दा आरो थान्दाब्ला आरो एसे खारनोबो बायोना
सिखारनो बायो आरो माने मा होनो देहाफ्रा बारा मोजां नङैखाय बे जिम खालामबाय थानाय समावनो खर'फोरा एसे बोरैबा मोनखांना होयो नालाय
औ आरो बाराद्राय खालामब्लाबो एसे
गिनायबो मोनो बैसो हिसाबै बांद्रायखो खालामजानाय नङाबो सानो
नंगौ नंगौ नंगौ
बेखायनो बे दोनथ'नाय दोनथ'नायैनो
दासिम दोनथ'नाय जादों बिदिब्ला औ थेवब्लाबो जेबो नङा औ औ
बांद्राय बे मा सुगारानो
औ थेवब्लाबो माने जिम खालामाबाबो एसे औ खोनादों नोंथां
खोनागासिनो आं खोनासिनो द आं
जिमखा औ औ जिम खालामाब्लाबो एसे बेरायब्लाबो सोलियोदां बेफोर माने खोनानाय मथेबा आरो माने
जोंनि गामियाव आरो खायसे ओरैबो ओरैबो एगजामपोल दङ माने फुङाव बिदिनो मरनिं अवाकआव ओंखारलांबाय खोनादोंना
खोनादों खोनादों
मरनिं ववाकाव ओंखारलांबाय हारसिङैनो माने बिदि थाबाय थाबाय थांनायावनो मानसिया स्ट्रक जाबाय
औ बेखायनो लोगोआव सासे थाबथारनांगौ ना
औ बिदिि स्ट्रक जानानैनो बियो माने गाव स्ट्रक जानायखौ आन्दाज मोनबाय
औ
बे स्ट्रक जानाय देहाजोंनो न'आव न'सिम थाबायबोदों आरो
औ
इनिफ्राय न'आव रायज्लायनो रोंला सालायफ बथ्रबबाय ओमफ्राय न'खरनि मानसिफ माने मा जादों माने एसे आन्दास खालामबाय आरो बे आसिखौ माने आखाइ लेवायनानै देखायनो आखाइ लेवायनानै दिन्थिबाय नालाय
औ
जोंहा ओरै जादों माने रायज्लायनो हायाखै ल'ल' लाला जाबाय आरो
औ
दा बेनि उनावहाय डक्टरनाव लांबाय बे मानसिया उनावहाय पेरालाइस जाबाय आरो माने थाबायनो हाया जाबाय जानानै बोसोरनैसो बिदिनो थाबाय मानसिया रिटीयार‌ बो जायाखैमोन
औ
ओमफ्राय बेबायदि बेरामाव गोलैना थानाय समावनो रिटीयार जाबाय ओमफ्राय नै बारा बावाखै सप्ता खनसे सप्ता मोनसेसोल' जाबाय मानसिया थैबाय माने दा बेनि एक्जामपोलखौ नुनानै न'खरनि मानसि खानसिब बिदिनो हारसिं हाला मरनिं अक आव थांनायखौ बा जायो आरो
नंगौ नंगौ आरो बेबायदि हारसिं थांनाया बिबो जायो बेखायनो हायोब्ला लोगोआव औ हायोब्ला लोगोआव सोरखौबा सासेफोर लाब्ला मोजां जायो आरो
औ औ बिदिनो फैयो जोंनाव मरनिं वाकआव माखासे मानसि थाङो वाक खालामो थाबायो खिन्थु आं थांनाय जाया
थानानै रायलाय रायलाय थांफाग्रा बेबायदि थाब्ला मोजांसिन आरो
नंगौना नङाब्ला माने गावनि माने गुबुननो बुंनो हायाब्ला माने सिनायि मानसिबो जानो हागौना गुबुनफोरा
आंथ' बे माने औ आं गारि सालायोब्लाबो हारसिं थाङा ओंखायनो माने बे नोंसोर टाउनाव माने टाउनाव थांनांगौबा लोगो सासे नो गैफायाबा आङो हारसिङै थाङा आरो
अ
माने बे गारि सालायबाय गारि सालायबाय थानायावनो हथात खर'फ्रा गिदिंना होनो नागिरो माने बिदि खेबसे जाफेरबाय आंहा
औ
देहाखौ एसे जोथोन लानो गोनां दङ आंहा माने
अ बेफोर बे आरो बैसोजों लोगोसे फैनाय बायदि आरो
खले
माना औ
कलेजटलेर कलेस्टरेलनिबो एसे प्रब्लेम दङ नालाय बे सम सम माने स्रकनिजेडन्सि फैनो नागिरबाय थायो माने
औ बिदिब्लाथ' एसे एसे रिस गैय न बिदिब्ला नंगौना
एक्सारसाइजआ बहुत एक्सारसाइजआ मोजां खामानि होयो माने बे कलेस्ट्रेलफोरखौ कन्ट्रल खालामो सुगारफोरखौ कन्ट्रल खालामा बयबो खालामनांगौ बिदि एक्सारसाइस एक्सुेलि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाखिनोबा
औ बेखौ आरो मानेम टाइमबो होनो हानांगौ आरो ना
औ आरो जानायफोरा मोजां टाइमाव मोनजाबाय थानांगो मानसिया टाइमनि लोर सोर जानानै जानाय लोंनाय खालामबाय थायोबाबो देहायाव माखासे प्रब्लेम फैयो आरो।
औ
ओंखायनो टाइमाव जानांगो।
औ नंगौ
म जांगोन आरो जानायनि टाइमखौ मोजां मइेनटेन खालामनांगौ। नङाबा बिदिनो जानाया एखमबा माने स बेलासि खसो जानाय जायोबा मालाबा सानसे जाफ्लाङा। बिदियाव बहुद माने देहानि प्रब्लेम फैयो आरो। ओंखायनो जानायखौ मेेनटेन खालामथारनांगो।
माने रु रुन बानायना लांगोन आरोना बिदि नंगौना?
औ औ।
जानांगौ होननानै।
औ
ना औ दे बिदिब्ला।
दे होमबालाय बिदिनो सम सम राय्लायबाय थागोन।
जागोन नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां मोनबाय गोजोन हर।
गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय।